आंनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय
औ गोजोन मोनाबिलिनि औ नोंथां
उम जोंहा सिगाङावहाय सावरायनो नागिर दोंमोनना जेनेबा एसे सावरायबोखाय बे जेरै नाफामखौ नाफा म बानायावहाय था
औ नोंथां औ औ नोंथां
बेबायदिनो आरोखि जोङो बेबायदि खालामनानै सोनानै लायो आरोखि आं
औ
आथिखालावहाय माने दिंग्रियावबो सोनानै लायो आरो। आरो ओरै बायदि सोलायनाय फैबाय मानि आथिखालाव मानि बेखौहाय बांसिन गोथाव खालामनो थाखाय सोरबा सोरबा उमसोरबा सोरबा मानि मस्ला आरि बेफोरबायदि होदेरनायखौबो नुनो मोनबाय आरो।
औ नोंथां औ होमबा नोंथाङाथ' फोरमायना होबाय नोंसिनि ओनसोलजों माबायदि नाफामखौ ओ बानायो होमबा जों नोंथां जेरै जों बर' हारि हारिमु होनबाथ' जों मोनथिखायो जेरै बर' हारिमुवआव गासिबो जों बर'फोरनि जानाय थानाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय ओ बेफोर गासिबो हाबनानै थायो ना नोंथां होनबा जों बर' बर'फोरनि फोरबो ओ ओ जेरै मोसानायफोरनि बागै सावरायनोसै ना नोंथां
ओ दे दे
नोंथांनो आं गि बियावनो फोरमायनो जे जोंहा बर'फोरनि मोसानाय होनबा जोंहा जोंना बर'फ्रा मै बैसागु मोसायो। जेरै बैसागु मोसानाय जेरै जोंनि मोनसे बागुरुम्बा मोसानाया जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि गनायथि मोननाय मोसानाय जाबाय जेरै जों बेखौ दाख्लै बावैसो जों ओ गुवाहाटि नोगोरमायाव जों मोनसे ओ स्टुडियामाव जों मोसाहैदोंमोना नोंथां? जेरै जों मुलुगावनो गोसारनो हादों एबा सि मुं मोननो हादों। जेरै बर' हारिया गावहानो मोनसे ओ ओ राव जेरै राव हारिमु धोरोम गासिबो दंखाजोबो होननानै ओ बिनि था गावखौनो गाव गोग्गाना लानांगोन आरो नोंथां होमबा जोंहा बे बर'नि बागुरुम्बा मोसानायाबो जोंनि मोनसे मोसानाय जेरै दोरोङारि मोसानाय जेरै जोंहा बाव जेरै गोब सिख्लाफ्रा मोसायोना नोंथां ओ सिख्लाफ्रा ओ हिनजाव आइजोफ्रा जेरै बायदि रोखोमनि जेरै दख'ना गाननानै आरो आर'नाइ फालि लानानै ओ रेगि रेगां फास्ला फास्रा लानानै आरो ओ माखासे गहिना गाननानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरोबावनो जों ओ बर' सेंग्राफ्रा होनोबा जों बर' हौवाफ्रा बाव ओ दामजु दामगिरि महरै बाहागो लायोना नोंथां जेरै खाम सिफुं ओ सेरजा जथा बे बागुरुम्बा मोसानायाव आरो बेजों लोगोसे गरखा बिदिनो होनब्ला जोंनो माखासे जेरै दामजु फोर ओ बेखौ दामजुफोरखौ दामनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोर दामजुनि गेजेरजों जोंहा बागुरुम्बाखौ मोसायोना नोंथां जेरै खाम सिफुं होनोबा बेफोरबो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओ दामजु महरै गनायथि मोनजोबनायना नोंथां जेरै जों गिबियावनो बुंनो हायो गनायथि मोननाय होनोबा जोंहा खाम थाबाय सिफुं थाबाय सेरजा थाबाय जथा थाबाय गंगोना थाबाय ना नोंथां आरो बेजों हारमुनि बायदि बेबायदि जों बर'फ्रा बिदिनो गावबा गावनो थाखानाय मोनसे ओ हारि होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। आरो बेबायदि जोंहा बागुरुम्बा मोसानायनि अनगायैबो जोंहा गोबां जेरै बारादै सिख्ला मोसानाय नोंथां। आरो बेजों लोगोसे ओ ओ मोसाग्लांनाय मोसानाय। थुंग्रि सिबनाय मोसानाय जेरै थुंग्रि सिबनायाव जोंनि मोसानायाव जेरै बर' हारिमुनि गोदोनि दावहा नांनायनि माखासे नेरसोनफोरा बेयाव बेरखांदों होननानै जों बुंनो हायोना नोंथां जेरै गोदो जों बर'फोरा माबायदि दावहा नाङोमोन सुथुरफोरजों ओ गावनि हादोरखौ बासायनो थाखाय बेफोरनि सोम ओ बेफोरनि माखासे सोदोमस्रिफ्रा जोंनि गेजेराव बेर खांदों आरो बारदै सिख्ला मोसानाय होनोबा जा बैसागुजों एसे सोमोन्दो थायो बे जेरै बोथोरजों लानानै जेरै बरदैसि ख्लाया जेरै बैसागु बोथोराव हायलालाय हुयलालाय ओ बारहुंखा जों लानानै फैयोना जों जै बारहुंखा बारबाथाय जों बैसाग बोथोराव बारदैै सि ख्ला फैबाय होननानै जों नोंथांमोनाबो बुङोना जोंबो बुङो औ। बेबायदिनो बे बार दै सिख्ला मोसानाय जोंहा ओ बैसागुजों एसे सोमोन्दो दं जेरै बारदै सिख्लाया जेरै हायला हुयला मोसायो बेबायदिनो मोसायो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि जों ब बर' हारिमुआव नुनोमोन आरो ओ मोसानायफोरखौ आरो नोंथां। ओरैनो नोंथांमोननिजों माबादि मोसायो माबादि रंजायो जेरै बर' हारिमुआव माबादि माबादि फोरबो दङ बेफोरखौ ओ ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ उम ओरैनोथ' नोंगौ नों जेरैबायदि फोरमायबाय जेनेबा जोंनि हारिमु मोसानाय बा दामनाय देनाय बेनि गेजेरजों जों जोंनि हारिनि जेनाखि आखुथाय बियो रोखायै बेरखाङो नोंथाङानो फोरमायखाबाय बियो नोंगौ थारैनो जों सिगां समाव माबायदिमोन नङा होमबा? जों बेखौ बे मोसानायनि गेजेरजोंबो हमनो हायो बा मि थिनो मोनो जेरेखम जों दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसा सानाय होनदोंमोन ना दा जों बे मोसा सानायनि गेजेरजों जों दे सिगां समावहाय मोनसे दावहा नांनानै जे जोंनि रायजोखौहाय जों दैदेनबोनाय मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि होनो हादों बे बिनि गेजेरजों बेरखांदों। बेबायदिनो दाउस्रि मोसानाय आरिनाय बेफोर गासिबो मोनफा मोन फा मोनसे मा होनो बिदिखौ
हारिनि मोनसे सिनायथि जाबाय औ औ। दे देन्थि नेरसोन जानानै थाबाय बिसोरो।
उम दा जोंनियावहाय नोंथां सोंनाय बायदि जोंनियावहाय बेव हाय माने जोंनिया एसे गामि सिं जायो नालाय जोंनियाव बांद्राय बेबायदिखौहाय जेनेबा इसिबां मोसायाबाबो माने फांसन आरि जायोब्ला बेफोरावहाय जे मोसानाय आरिनाय नुयो आरोखि। बिनिफ्राय जोङो बैसागु फोरबोफोरावहाय बांसिनानो माने जोङो दामजु दामनानै मोसानाय आरिनाय बेफोरखौ नुला। जोङो बांसिन मा खालामनाय नुयो माने साउन्ड सिस्टेम बक्स लानानै एबा दामनानै जों मोसानाय बा रंजानाय बैसागु मागिनाय बेफोरखौसो जों जोंनियावहाय बांसिन नुनो मोनो दायो।
औ नोंथां मारै गोमालां नो हमबाय जोंनि बे गोदो बर'नि आबै आबौमोना जे खाम सिफुंजों मोसायोमोन ना बे गैला। गोदान बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय जेरै बक्स साउन्ड सिस्टेम बेफोरजोंसो मोसासै ना नोंथां? केेसिटजों उम
उम जेनिबा सापस जोंनियाव बेवहाय माने सिफुं सुनो गोरों माने गोदान जुनियर गैलिया होननानै बुंबाबो माने बांद्राय बुंनाय जाया आरो। जोंनियावहाय सिफुं सुनो गोरों बा खिन्थु गोदोनि जेनेबा जोंनि बिमा बिफाजों समानफोरनि बैसोआवहाय नि मानसिफोरा रोङो दाबो बिथांमोनहाबो माने मोनसे सोलोंथाइसालियावहाय सोलोंसालियाव थांनानै सोलोंनाय नङा बेबो मोनसे ओरैबायदि आरोखि सोरबा मोसौ गुमनायावहाय सिफुं दामनानै गुमनायावहायनो मोसौ गुमनायावनो माने सोलोंनानै रोंलांनाय आरिनाय बेबायदि आरोखि आरो मोनसे हारमुनि दामनोय गोरों दं आरोखि बेबो गोदोनि समावहाय माने सिगां समावहाय बिदि बिदिनो लांदां गान आरि जायोमोन नालाय बे लांदां गान आरियाव बेवहाय माने दामनो सोलोंनायावनो रोंनानै फैखानाय आरोखि बेबायदि आरोखि बे बेनो आरोखि जोंनियावहाय खिन्थु गोमालांनो हमनायाथ' नों रोखा खासै थेवबो जों बेफोरखौहाय लाखि नांगौआ जोंनि बिबान होननानै आं सानो उम
बेखायनो जों बयबो गावबा गावनि हारिखौ साननानै एबा इयुन जोलैखौ साननानै जों माखासे बेफोर हारिमुफ्राव बाहागो लानांगोन ना नोंथां। जेरै खाम सिफुंनि सेरजा दामनो सोलोंनायावनो होन मोसानाय सोलोंनायावनो होन ना नोंथां आरो बेजों लोगो से जा फरायनाय लिरनाय जेरै बायदिसिना बिथिङावनो जों हारिमुजों लोगोसे जों ओ बेखौबो लाफानांगोन आरो जोंहा बिदिनो मोसानाय होनोबा जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि मोसानायखौ नुनो मोनबावो जेरै जारा फाग्ला मोसानाय बेबोथ' जोंनि मोनसे ओ जेरै धोरोमजों सोमोन्दो आरो जों बेखौ बाहेराफ्रावबो जों मोसानाय नुनो मोनो जेरै जोंनि बर' सुबुंफोरा ना नोंथां जेब्ला ओ जारा फाग्ला मोसानाय होनोब्लाथ' जोंहा बिहामजोखौ एदावनानै मोसानाय एबा जुमखायनाय होननानै जों मोनथियो बांसिनानो बेखौ जों ओ जोंनि मोनसे धोरोमारि फोरबो जेरै खेराइ फोरबोनि गेजेरजों बेखौ जों नुनो मोना नोंथां ओ आरो जोंहा माखासे जेरै मोसा नाय थाबाय आरो बेजोंनो गोबां रोखोमनि जोंनाव मोसानाय दं। जेरै ओ दाउ ओ खामाव गाखोनानै मोसानाय बेफोबो जोंनि मोसानायना नोंथां। जों आथिखालाव बेफोरखौबो नुनो मोनसै ओ बुंनो थाङोबाथ' मोसानाय होनोबाथ' जोंनाव माखासे बारदै सिख्लाबो दा दहाय बुंखांनाय बा बिदिनो बारदै सिख्ला मोसानाय थुंग्रि सिब नाय आरो बिदिनो मोसाग्लांनाय मोसानाय बुंखाबाय आरो। जोंनााव माखासे बिदिनो ओरैनो आथिखालाव जों गोदान मिउजिकफोरजों मोसानायखौबो नुनो मोनसै। ना नोंथां औ नोंथां
मोनसे मानि सोंनि आङो
औ नोथां
बैसागु समाव मोनसे मोसानाय दङ जेनेबा बेखौ आंबो नुफेराखै आरोखि जोंनियाव गैया बिनिफ्राय आं सिगां समावहाय माने गुबुननिफ्राय आं खोनादों जे मोनसे देमसि मोसानाय होनो आरोखि बेखौ बे देमसि मोसानाया नोंसिनिजों दाबो दङना गैलिया।
अ आदसा आं नोंथांनो फोरमायनोसै जे देमसि मोसानाय बेबो मोनसे बर'निनो मोसानाय होननानै बाहागो होननानै बुंनो हायो नाथाय जोंनि जेबो नुनो मोनो बेखौ दा गोबां बिदिनो बैसागु रंजा नायफ्राव जोंहा बेखौ बारा नुनो मोनलिया थेवबो जों ओरैनो गोदान मु गानि ओ जों दिहुनजानाय जेरै ओ सावनफोरजों जों केेजेदफोरजों दामनानै जों मोसानायखौ नुयो। ओ बिदिनो सम सम जेरै माखासे हारिमु आफादफोर दङ जेरै बिफोरो खौ जोङो बि सोनिफ्राय जों नुनो मोनो जेरै बैसागु फांनसन जायोबा मोसानायफोरखौ नुनो मोनो ओरै जोंनि ओनसोलावबो आरामसे जेरै बेफोरखौनो जों खननानैबो मोसानाय नुयो देमसि मोसानायखौ जों नुनो मोनो जोंनिजों दाबो गोमोराखै बे ओ नोंथांमोननिजोंबो गोमोराखै जानांगौ आरो जोंङो बेयो गोमोरनाय नङाबो होननानै बुंनो हायो मानोना बेखौ दाबो मोसागासिनो दङ जोंनि माखासे हारिमु आफादनि सुबुंफोरा आरो जोंबो बैसागुफ्राव मोसानाय नुनो मोनो जेरै बैसागु हाबाफारि गिदिर गिदिर लायोब्ला बे समाव जों सोरखौबा हांख्रायनानै मोसा होफैयो आरो। सोरबा सोरबा बिदिनो मोसालायो आरो बादायलायनायबो होनो बादायलायनायफोरबो नुनो मोनसै जों बे देमसि मोसानायनि ना नोंथां